औ खोनादोंना नोंथां? औ खोनाबाय दे
माबा सावरायनो औ खोनादों खोनादों।
औ दे दे औ खोनाबाय नोंथां। औ खोनाबाय खोनाबाय
औ खोनाबायना?
औ खोनाबाय नोंथां दे औ खोनादों।
बे माबा सावरायनो सानदोंमोन नों जों एसे माबा टपिकनि सायाव औ मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आरो आङो
औ दे बुं नोथां
बर'फोरनि गोदोनिफ्राय लानानै आथिखालसि माने जिउ खुंनाय राहाया माबायदि सोलाय आरो- थानाय जानायजों लोगोसे गान जोमनाय आरो जानाय लोंनाय माबायदि सोलायबोदों बे एसे फंनैसो बुंनानै
औ जायो नोंथां औ। ओ जोंनि बर' हारियाथ' गोदोनिफ्रायनो जोंना न'खराव दाउ अमा फिसिनानै संसार जाबोनायखौ जों नुबोदोंमोन नङा होमबा नोंथां। आथिखालावबो जों माखासे ओ गामि ओनसोलाव आथिखाल दानि जुगावबो माने गामि माखासे गामि ओनसोलाव दासिमबो बे एखे रोखोमैनो दाउ अमा फिसिनानै माने संसार जानायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां। दा नाथाय गोदोनि आरो दानि जों रुजुनानै नायोब्ला दानि जोङो आथिखाल मुगानि संसार जानाय माने गोदोनि संसार जानायजों एखे नंलिया माने माने एसे सोलायनायखौ जों नुनो मोनबाय गोदोनि समाव ओ गामि ओनसोलफोराव माने रांखान्थि हालोदखौ ओ। सुफुंनो थाखाय।
औ।
औ न'खरनि गाहाय सोद्रोमाफोरा माने माखासे फैगौ समनि माखासे जेंना जेंगोनाफोरखौ माने सुस्रांनो थाखाय मोनसे मोनसे थि समनि ओ बिथा खालामनानै थि सम माबा लानानै ओ माने थांखि लानानै माने दाउ अमा फिसिनायखौ जायोमोन आरो नोंथां। गोदोनि दिनाव अमा फिसिनाया माने गोदोनि आबै आबौमोननिफ्रायनो सोलिबोनानैनो दंखायो जों नायनो थाङोबा गोदोनि समाव गामिनि न'खरफ्रोमबो अमाया बयनियावबो जों मासे बा मानै थानायखौ जों नुनो मोनोम मोनदों बेनि उनाव औ। दाउ अमा फिसिनाया जोंनि समाजखौ माने जोंनि ओ सुबुं औ सुबुं माहारिखौ माने गोबां मदद होबोदों आरो मानो होनबा थाखा फैसा नांब्रगौ जायोबा न'नि दाउ थायोब्ला दाउखौ फान ब्रनानै अमा थायोब्ला अमाखौ फानब्रबनानै माने थाखा फैसाखौ थाखा फैसा नांगौ जानो माने रेहाय मोनो आरो। बैफोरखौ नोजोर होनानै माबानो फिसिनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन आरो नोंथां। आरो माखासे गावनि आंगो न'खरनि फिसाला फिसाजोफोरनि फरायनायनि थाखाय नांगौ जानाय रांखान्थियारि हालोदनि थाखायबो माखासे न'खर बा सुबुंफोरा माने बेबायदि दाउ अमा फिसि फिसिनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां आरो गामि ओनसोलाव। गोदो समाव जों मिथिगौ बयबो आबादारिमोन बै समावहाय नङा होमबा नोंथां। बयबो गामिनि ओनसोलनि न'खरफोरानो बयहाबो आबाद मावोमोन।
औ औ।
जेरै दाउ अमा फिसिनानै रांखान्थिनि थाखाय दाउ अमाखौ फिसिनाय जायो थिग बेबायदिनो माखासे थांखि लानानै न'खरनि माइ आबाद बा जाय खिजाया मैगं थाइगंनि आबाद बेफोरखौ माने आबादखौ गायनाय जायोमोन आरो नोंथां। दा आरो गोदोनि समाव आबाद मावनायाबो दानि जुग
सुबुं माहारियाथ' गोदो गोदायथ' सुबुं माहारिया जेनेबा आथिखालनि बायदि माने नर्थ बेु लुनानै थानो रोङामोन नालाय।
औ नंगौ नोंथां।
गोदो गोदायथ' जेनेबा जों मिथिनाय समनि माने जारिमिननिफ्राय जोङो मिथि बिनो मोननाय बायदिब्ला गोदो गोदायनि सुबुंफ्रा
हाग्रायाव थानानै हाग्रायाव थानानै जेनेबा ओ हाग्रानि फिथाइ सामथायाइ बा हाग्रानि दखरनि बिगुर दंफांनि जेनेबा बिलाइफोरखौ फांफिनानै लाजिनायखौ होबथानो थाखाय माने फां थेना साननायखौ जों खोनाबोदोंमोन आरो नै जानो थाखाय गोदो गोदायनि सुबुंफोरा बेबायदिनो हाग्रानि फिथाइ सामथायाइजों लोगोसे जिब जुनारफोरखौ मैहुर खालामनानै जाबोनायखौ जों गोदो गोदायनि समाव मोनबोदों
नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां
लासै लासै माने मुगाया सोलायबोनानै माने साननाय हनायाबो सोलायनायनि उनाव लासै लासैनो सुबुं माहारिया सोलायबोनानै नैबे दिनैया सफैनो हादों होननानै बुंनो हायो गाननाय जोमनायजों लोगोसे जानाय लोंनाय बेबायदि थासारिफोरा आथिखालनि मुगायावथ' सोलायफैबाय नङा होमबा
नंगौ थारैनो
गोदो गोदाय दंफां बिगुर गाननायनायनिफ्राय आथिखालनि मुगायाव माने जोङो जों जोंनि माने साननाय हनाय सोलायनानै जों माखासे जोंनि थाखाय दोरोङारि गाननाय जोम बानायनाय
औ औ नंगौथारै नोंथां।
बे जौगानायनि सायाव जौगानायखौनो माने बर'फोरखौ जौगानायखौ नुनो मोनदों आरो। बिगियानजों माने खारफानो थांनानै माने बर'फोराबो आथिखालाव माने गोबां जौगाबाय बिखौ बुंजागोन आरो गोदो गोदोनिखौ नायनो थाङोब्ला
उम थारैनो नंगौ नोंथां। दा जों आथिखालाव नायोब्ला नोंथां नङा होमबा
औ औ।
गामि ओनसोलावबो माने जों माखासे जिब जुनारफोरखौ मैहुर खालामनानै जानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा। जेरै माखासे दाउफोरखौ जों मैहुर खालामो दासिमबो गामि ओनसोलाव। माखासे हाग्रानि जिब जुनारफोरखौ। खौबो जों दासिमबो मैहुर खालामना जानायखौ नुनो मोनो। जेरै मेसें बोथोराव जोङो दुब्लि बारिनि माइ नाराबारियाव जेरै जोङो माबा सा माइबारियाव एन्जर सानायखौ जों दासिमबो नुनो मोनो नङा मा नोंथां। मानो होनबा एन्जर हमनानै जानाया जोंना गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय जोंनि ओ एस टि हारिनि जोंनि सुबुं माहारि रिया माने गोदो समनिफ्रायनो बेफोरखौ जाबोनानै माने संसार जाबोनायखौ जों नुनो मोनदों आरो नङा होमबा नोंथां। औ औ आरो जों आथिखाल आरो दानिसाव संसार जानायखौ होनोबा जों गोबां दिफारेन्स मोनो जेरैहाय गोदोनि समाव जोङो न'खर गंसेयाव बा ओ न' मोनसेयाव जोङो टि भि गंसे सोरनावबा टि भि गैया सोरनावबा टिभि गंसे थानायखौ जों नुनो मोनोन नङा होमबा नाथाय आथिखाल जुगाव जों बयनिबो नखराव टिभि गारि घराखौ नुनो मोनसै नाथाय। गोदोनि समाव जोङो बेबायदि टिभि गारिफोरखौ जों नुनो मोनामोन आरो।
माखासे माने माखासे आदब खान्थिफोरा दासिम
नंगौ नंगौ नोंथां आरो गोदोनि औ।
आदब खान्थिफोरा माने गोदो गोदोन मोनसे हारिमु बायदि जानानै थानायखौ नु मोनदों आरो बर' हारि
थारैनो आरो गोदोनि समाव जोङो जों सुबुं माहारिया ओ माने जोंनि
नोंथाङा दानि बुंलांखाबाय दा अमा फिसिनाया गोदोनिफ्रायनो दंमोन आरो आथिखालाव अब्लाबो माने एसे गोदो गोदायथ' माने जानो थाखायथ' फिसियोमोन नङा होमबा
औ गोदो माने जों बयबो न'खरफ्रामबो नुयोमोन नङा होमबा
बेयाव माने गाव गावनि इयुन जिउखौ मोजाङै दैदेनलांनो थाखाय बुरजा फिसिनानै माखासे फालांगि बिथिङाव लांनायखौबो नुनो मोनदों आरोखि
नंगौ नंगौ नोंथां थारैनो!
माइ म आबाद आबादनि बिथिङाव बुंनो थाङोब्लाबो आबाद बेखौ माने गोदो जानो थाखायल मावोमोन आरो। इयुनाव इयुननि थाखाय थिनानै दोननो रोंलङो जों आरो बिनि बेफार फालांगि लेभेलाव आबाद
उम नंगौ नंगौ नोंथां
उ
उ आरो जों गोदोनि समब्रखौ नायबा जोङो नुयोमोनबा सोलोंथाइनि बिथिङाव बांद्राय गोसो होआमोन नङा होनबा नोंथां हाबा हुखा मावनायनि बिथिङावल जोङो बांसिन गोसो होनाय एबा नखरनि फिसाजोफोर एबा फिसालाफोरखौ बांसिन हाबा हुखा मावनायावल' जोङो बिथोन होनायखौ जों नुनो मोनोमोन गोदोनि समाव मानो होनबा गोदो एसे ओ सेंग्रासा जाब्लानो जोङो मोसौ हालिहोनानै माइ हालौवहैनाय दुब्लि हालेवहैनाय बैफोर माने माखासे खामानियाव ओ मुखुब खालाम होयोमोन आरो नाथ ओरै फरायनायनि फारसे बांद्राय गोसो होआमोन आरो फरायनानै जे ओ इयुननि फिउचारा मोजां जागोन बेखौ गोदोनि बिमा बिफा बा गोदोनि सुबुं ओं गेदेरफोरा माने साननो रोङामोन आरो माखासे सुबुंफोरा
औ
दा नाथाय आथिखाल जों नुयो बयबो जों माने गावनि ओ फिसाला फिसाजो फरायसाफोरखौ मो ओ इयुन जेनेरेसनाव इयुन ओ इयुन समाव मोजां जानायनि थाखाय माने सोलोंथाइनि सायाव बांसिन गोसो होनायखौ दा आथिखाल नुनो मोनसै आरो नोंथां।
गोदो औ गोदो औ
औ
गोदो गोदाय माने ओ जेनेबा गाव जिउखौल' माने गावखौल' दै नो थाखायल माने थानायखौ नुयोमोन आरो माने आथिखालनि मुगायाव गावजों इयुन जेनेरेस जों माने मोजां खालामलांनायखौ लुबैनानैनो माने सोलायलांबाय थानायखौ नुनो मोनदों आरो
नंगौ
साननो होनो हानायानो सुबुं माहारिनो माने गोदोनि साइ आथिखालनि मुगायाव जौगासिननायखौ माने नुनो मोनफिननाय जादों
नंगौ नोंथां उम गोदो माने नखरनि गेदेर गाहायफोरानो माने सोलोंथाइनि फारसे गोसो होयैयावनो माखासे सुबुंफोरा सोलोंथाइ लानो गोसो दंब्लाबो माने नखरनि ओ हालोदखौ नायनानै माने ओ लानो हाया जानानै साननायखौ जों गोदोनि समाव नुनो मोन्दों आरो नङा होमबा गोदोनि बांसिन सुबुङानो थाखो थाखोसे थाखोनै जास्ट गावनि मुं लिरनो रोंनायसिमल' जों फरायनायखौ खोनानो मोन दों आरो नुनोबो मोनदों नङा होनबा नोंथां आरो आथिखाल मुगायाव जों जोंनि नामखौ लिरनो रोंनानैल' जानाय नङा बबेबा बाजाराव थांब्ला जोङो गासिबो हिसाब मैगं थाइगंनि हिसाबखौ लानो रोंनांगोन गावनि ओ गावनि बाहायनायफोरखौ हिसाब लानो रोंनांगोन आरो बेैफोरखौ नोजोर होनानै दा आथिख आथिखाल जुगनि सुबुंफोरा माने गावनि फिसा फिसौफोरखौ माने फोरोंनायनि फारसे गोसो होस नङा होनबा नोंथां
गोदो गोदायनि दिं गोदो गोदायनि हौवा माहा माने हौवा माहारिखौ फराय होननानै आइजो मारिखौ फरायहोयि बेबायदि थासारि
औ नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ नोंथां आरो औ आरो जोंना थानायनि ओ न'फोराबो जोंना गोदोनिफ्राय गोबां सोलायबोबाय गोदोनि गामि ओनसोलनि न'फोरखौ जों नुयोब्ला जों थुरुलिनि न' जिगाबनि न' नारानि न' खुमफोरखौ जों नुयोमोन नाथाय जों गामि ओनसोलाव दा बेफोरखौ जोबोद खम नुसै दा अबा एसे अबा ओनसोल साइदआव जों नुवाखौनो होनजायो नङा होमबा नोंथां दा आथिखाल बिगियान मुगानि जों थिंफोर बानायनाय थिंजोंसो जों न'खौ लुनायखौ नुनो मोनसै आरो नङा होमबा आरो गोदोनि समाव जोङो औवा बाहायनानैनो गासैबो औवाजोंनो गंसे न' आरो बे न'नि गोनांथि जानाय गासैबो मुवा बेसादफोरखौनो बानायनानै जोङो लानायखौ नुनो मोनोमोन नङा होमबा जेरै जों बेरा निफ्राय जों उन्दुनाय औ उन्दुनो उन्दुनायनि बिसिनानिफ्राय लानानै माने गासिखौबो औवाजोंनो बानायनाय जों गोदोनि समाव नुनो मोनोमोन आरो नोंथां
औ औ आथिखालाव माने बिगियाननि मुगायाव सोलायबोनायखौ नुनो मोनबोदों आरो
औ दा नायनोसै आंहा नोंथां समाबो जाना फैबाय नङा होमबा ओ उनाव आरो फिन सावरायफिनसै ना नोंथां जागोन दे नों
औ बे औ साबायखर थाबाय नोंथां